ओ खोनाबायना ना मोननैसो बिदि सों बिदि सोंनो नागिरदों आङो दा जेनेबा ओ
ट्रेभेलनि सायाव लागोन दे।
दा। दावबायनाय होनना बुङोबाथ' जों गासैबो मिथिखायो ओमफ्राय दा जिथु नैबे गोलोम बोथोर दैज्लांनि समाव दावबायनायनि थाखाय बयनिख्रुइ मोजांसिन जायगा हिसाबै नों माबाफोर होननो हागोन नामा।
दावबायनायनि सोमोन्दै दावबायनोथ' जोबोद मोजां मोनो आङो बेनिफ्राय गरम बोथोराव जेनेबा दावबायनो एसे प्रब्लेम जायो आरो। फोरा बै गोस ओ मा होनदोंमोन नोंथांआ।
दा जेनेबा नैबे गोलोम बो थोरनि समाव दावबायनो थाखाय जायगा मोजां जाय
मोजां जायगा बेखौथ' आङो एसे थान्दा जायगाफोराव थांनो मोजां मोनगोन आरो ना। जेनेबा ओ जोंफोरनि खाथियावनो। दङ आसामाव थायो नालाय जोंफोरो। ओ सिलंआवनो थांबाय थानाय जायो शिलंआव एसे थान्दा
जेनेबा थांनो हानाय जायगा नोंथाङा मायाव मोनगोन ओरैनो।
दा जों खाथियाव थायो नालाय सिलंआव थांनो हायो आं। आं बेखौ सानो आरो बयनिबो थाखाय। एसे खाथिबो जागोन खम खरसबो जागोन। बेनिफ्राय।
उम।
बिदिनो सिल' थांनो हागोन थान्दा बे जायगायाबोथ' मिथिखागौआनो। ओ जोबोद मोजां बिदि। दावबायनो थाखाय। पाहार साइ गा थान्दा जायगा। खाथिबो। बिदि आरो
बेवहाय थांनायनि थाखाय खाथि जायो ना। ओमफाय मोजां जायो दावबायनो।
औ मोजांबो आरो जोंफोर शिलंआ गोबां जायगानिफ्रायनो मानसिबो बो शिलं दावबायनो थाखाय फैबाय थायो।
उम-उम दा बेखौ दा आंनि मथेथ' दा जेनेबा गासैनिबो मोजांखौ आं सानो दा नैबे दैज ज्लांनि बा गोलोम बोथोरनि समाव गरम जायो नालाय ओ बिदिनो दैमा थायना जायगायाव दैमा थानाय जायगाफोराव थांनो मोजां जायो आरो। दा जोंनि ओम ओ नैबे जोंनि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय जिथु दारागाव होनना बुङो जिथु सकि होनना बुङो। बेफोरबायदि जायगायाव बेरायनो गोबां मानसिफोरा थाङो बेख खायनो बैफोराव थाङोब्ला मोजां जायो आं सानो आरो आरो बैफोरबायदि जायगायाव जो जिरायनो थाखाय मोजां साया गोनां दंफांबो मोनखानाय जायो ओ जिखुनु जानाय मुवा लाङोब्लाबो जोङो जिरायनानै जानो मोजां जायो बेखायनो आं सानो बैफोरबायदि दि जायगायाव बेरायोब्ला मोजां आरो। ओ दा नैे बे गोलोम बोथोरनि समाव जुदि जोङो अबावबा टाउनफोराव बेरायोब्ला गोबां प्रब्लेम फैगोन ना नो होनना बुङोब्ला असुबिदा फैगोन मानो होनना बुङोब्ला ओ जेराव माने गेदेर-गेदेर न'फोर थायो फाखानि न'फोर थायो बेवहाय माने दुंनाया बारा जायो गुदुं जायो एसे गरमा बांद्राय जागोन आरो स' बेखायनो नैबे ओम गोलोम बोथोरनि समाव बे फोरबायदि जायगायाव बेरायनांगौ जेराव सकि दारागाव बेफोरबायदियाव आरो
नंगौ
उम
खाथियानो जायो थांनायबो जायो आरो बेनिफ्रायथ' दा गरमनि समना दा गरमनि सम गोबबां मानसि यानो थाङो आरो
ओम-ओम हाजोनिफ्राय फैखानाय गुसु-गुसु दै इदि बोहैनाय। मोनो नालाय
गावबा गाव गाननाय जोमनाय लानानैबो थां खायो। दुगै होयो हैयो माहैयो। बिदि आरो जानाय लोंनाय खौबो लांफानो लांफा यो गोबाङानो बानायखानानै हजोंनो थानानै जायो लोङो बेलासिनि समाव बांसिन मोजां नाङो आरो थान्दा गुसुुबारबोरबो बारनां बारो पाहार जायगा नालाय बिदि मोजां आरो
ओ नोंथांनाव दा बे समाव आं मोनसे सोंथि सोंनि जेनेबा नैबे जोंनि ओ ओ जिथु मानास होनना बुङो हायुङारि पार्क बे मानासनि सोमोन्दै नोंथाङा माबाफोर मिनथिगौ नामा बे दैज्लां जिथु गोलोम बोथोरनि समाव जों बेरायनो मोजां जायो ना जाया? माबे बायदि बेरायनाया मोजां बेखौ बुंबानो जाबाय।
माबे समाव आं सानो थान्दानि समफोराव साबसिन जागोन नामा होननानै आरो ना। मानासा इससे गोजान जायो आंनिफ्राय ओमफायथ' आं मानासाव थांबाय ओमफ्राय मानासाव थांबाय बेवहाय जेनेबा जा बो फरेस्ट बेखौ जेनेबा जिबजों ट्रेभेल खालामनो जोबोद मोजां मोनो आरो। ओ गुवारबो जाय गाया ओमफ्राय आरो जा दै दङ बेयाव
मानसिफोरा माबायदि जायो बैहाय जेनेबा
मानसिफोरा माबायदि
फैयो ना फैया?
औ फैयो। गोजाननिफ्राय फैयो ओ दावबायनो फैयो आरो मानासआ एसे मिथिजानायबो आरो ना? मानासा एसे मिथिजानायबो नालाय सुबुंफोरा फैयो मानसि
माबे जिल्लायाव गोलैयो नोंथाङा मिथिगोन नामा बे मानासखौ?
ओ मानासाथ' बाक्सायावनो गोलैयो।
आदसा बाक्सा जिल्लानि सिङाव गोलैयो आरो ना बे मानासाव नोंथाङा मा मा नुनो मोनखो ओरैनो नोंथांनि नोजोराव मानासाव मा मा दं?
मानासावथ' आं
नोंथांनि मिथिनाय मथे मा मा दं मानासाव जिब जुनार, दावमा दावसा, दंफां लाइफां, हाजो हाला दैमा दैसा बेफोरनि मा मा दं?
उम मानासावथ' जेनेबा पाहार दङ बिदि जंगल आरि दङ ओमफ्राय गाव ओ बानायनानै बानाय नानै दोन्नाय जाबो जेनेबा गेस्त हाउस टाइप बेफोरबायदि दङ आरो जायफोर थाथ'नो थाथ'नोबो हागोन बेनिफ्रायथ' आरो जिब जुनारनि बेलायाव बुङोबा ओब बिराद माने दाउ आरिफोर दंसै आरो
उम आतसा नोंथाङा बैयाव मानासाव मा मा जुनार फोर नुयो
जुनादखौ ओ जुनादखौ थ' बेवहाय आङो उम मा बुङो बेखौ गल्डेन मांकि बेखौ नुनो नु दोंमोन आङो जाय टाइमाव थांदोंमोन बेखौ थाय मा बुङो मोनथाय ओमफाय गान्दाथ' थाखायो सनालि मोख्रा ना सनालि मोख्रा अ बेखौ नुदोंमोन आरो केपसारबो खामदोंमोन जोङो फट'आरिबो खेबदोंमोन आरो जोंनो मोनसे प्रजेक्टनि थाखाय नांगो जादोंमोन। बेनिफ्रायथ' आरो मैदेर आरिथ' थाखायोआनो। बेनिफाय बेवहाय ओ मा बुंगोन गान्दाखौथ' बुंदों औ। गान्दा बेनिफ्राय आर बै दैयावसो थायो ओ मा बुङो मैदेर बादि एसे मोदोम गोनां जिरादबो नुदोंमोन आरो आङो ना बेलसोमोनथाय बिदि माबा मोनसे जिउजिराद बोनुदोंमोन आरो आंङो ओमफ्रायथ' मिउजियामबो दोङ न' बेवहाय मिउजियामबो
द मानासनि सोमोन्दै एसे मिथिबाय दा नैबे गरमनि समाव न'आव थाबाय थानायाव बिराद खस्थ' मोनो सान्दुं गोसा बिराद गरम सबित बेखायनो नै खाथि खाला थानाय बयनिख्रुइ खाथि पार्क बिबार बागान थानाय बेफोरबायदि नोंथाङा मिथिनाय दं नामा जोंनि बाक्सा जिल्लानि सिङाव बा क'क्राझार जिल्लानि सिङाव बेफोरबायदि मिथियो नामा दावबायनाय जायगा
बाग बाागसायाथ' गि दिरानो जोंफोरा ओमफ्रायथ' क'क्राझार साइडनिथ' आं नङा नालाय जोंफोरा ओ बाक्साया आंनि खाथि अब्ला बिदिनो सकि दारागाव मानसिफोरा थाङो जोंफोरबो थांखांबाय बिदि थांनो हायो आरो जों खाथिनि नालाय इनिफायथ' आरो क'क्राझारावबो दङ बिदिनो गोबां मोजां जायगाफोर दा नोंथाङा फोरमायजागोन नोंथाङा जेनेबा नोंथांनि खाथिफोराव
आं नुनायाव दा जोंनि खाथियावनो बाग क्सा जिल्लानि सिङावथ' बुंला बेखौ तामुलपुर बुंगोन तामुलपुर जिल्लानि सिङाव नावकाथा सुख्लायट पार्क होननाय मोनसे दं गोबां गोजान गोजाननिफ्राय औ बिबार बारि गोबां गोबां गोजान गोजाननिफ्रायनो फैयो आरो बेवहाय माने बिबार बारि बिबार फोरखौ नुयोब्ला गोसोखौ मोजां मोनो। बे गोलोम बोथोरब्ला माने गोलोमनाय गरम मोननाय बावगोमाम जोबगोन आरो खाथियावनो दैमाबो दङ। बे खाथिनि दैमा थानायनि थाखाय गुसु जायो जायगाया एसे मोनाबिलियाव मोनाबिलियाव एसे बेरायनो मोजांसिन जायो आरो बे मोनाबिलिनि स माव। माने बिबार बारि बारि थाबायथिंनो बेरायथिंनो मोजां जायो आरो गोबां गोजान गोजान जायगानि मानसिफोरबो नुयो नालाय बिराद मोजां नाङो आरो।
औ खाथियाव पार्क थाबा मुलाम्फा जायो बिदिनो।
औ औ माने बैहाय मा ने बिदि गोदान गोदान मानसि फैनायनि थाखाय गोबां नांगौ रोखोमनि जाग्रा मुवाफोरनि थाखाय गलाफोर दं आरो खाथि खालि
औ बिदि पार्क गारि थायोब्ला मोजां जायो आरो बि दि गला आरि खालायनो थाखाय जायफोरा बेनिफ्राय औ नोंथाङा बेरायनो मो
ओ बेरायनायखौथ' गाससिबो मोजां मोनखायो ओ आंनि अनगा गासिबो मोजां मोनो मानो होनना होनबा बेरायनाया जाबाय मानसिनि मोनसे ओ गोसोखौ गोजोन होनाय नङा होमबा बेराय बेरायोब्ला मानसिनि दुखु दाहा गा सि माबा मोनसे गोमालाङो आरो जायखिया ओ ओम दुखु दाहा थानायफोरा एसेबाबो गोजानाव थायो बेरायनायखौ बेखायनो बयबो लायो बोजबनानै लायो बेरायनायखो
नोंगौ
जियानोजा नोंथांनिफ्राय बेखिनि खोथाखो खोनानानै मोजां मोनबाय ओ जियानो जा नोंथांनिफ्राय गोबां खोथा बुजिनो मोनबाय बुजिनो हाबाय औ दा नोंथांनाव उननि समफोराव आङो बिदि सोंथि सोंबावगोन ओ सों थिनि फिननायफोरखौ मोनबावोन होननानै आं मिजिंथिबाय
औ आंबो मिजिं थिबाय उननियाव लोगो मोनलायसिगोन
सोंथि सोंनायखौ दोन्थ'बाय दे दे